औ औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
दङ ओरैनो।
औ ओंखामफोर जाबायना?
औ औ जाखांबाय नोंलाय?
औ जाबाय जाबाय आंबो।
औ।
होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै नामा दोनै?
अ अ सावराय जागोन दे।
बे सुबुं फोथायनाय बे सुबुं फोथायनायनि सायाव सावरायनोसै आरो नोंथां।
अह अह।
दा सुबुं फोथायनाय होनबाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खायसे मावनाङै खामानि बा खायसे ओ संरैखा होनाय बा खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनाय बेफोरखौ फोथायनानै माने बुंनाय आरो बैफोर खाना फोथायनायफोरा माने बेबादि खालामनो नाङा बेबायदि खालामबा उमुख जायो बेबायदि खालामबा माबा मोनसे जागोन बेफोरबायदि होननाय फोथायनाय। दङ आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दाबो सोलियो आरोना।
औ।
दा थिग बेबायदिनो आङो मोनसे खाना फोथायनाय बेनि सायाव बुंग्रोनो लाबाय जों गिबियावनो खाना फोथायनाय मोनसे बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि जोङो बबेबा लामा लामाजों माने आलासि उलासि बा जानो थाङोब्ला गारि मथरजों थाङोब्ला लामा ससेयावनो जुदि ओम गोसोम मावजियाहाय बारस'ना होयोब्ला अब्लाना जोङो बे लामाजों थाङालासिनो फिन फासयनानै बा गिदिंफिननानै थांफिननांगौ थांफिननो नांगौ होननानै बुङो आरो बा फोथायो आरो नङाब्ला बेखौ बारनानै थां थांफिनोब्ला खैफोद जानो हागौ बा माबा मोनसे जागोन बेबायदि होननानै फो थायनाय दङ आरो जोंनि सुबुंफोरनियाव आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा नारजि जानाय जेरैबायदि आलासि फैयोब्ला खुरमा फैयोब्ला नङा होमबा। जोंहा खुरमाखौनो आलासिबो होननानै बुङो दैे।
औ।
माने बेबायदि फैयोब्ला माने नारजि जाहोनो मोन ना नारजि जायोब्ला माने बे आलासिया उनाव फैफिना जायो बेबायदि होननानै फोथायनाय दङ आरोना। बेखायनो माने आलासि नार्जि जाहोआ बेबायदि दङ। फोथायनाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सुबुं थैयोब्ला बा न‌ माने सोरबाफोर थैयोब्ला बा बेनि सारादु समावहाय जोंङो नार्जि जानाय जायो आरो बे नारजि जानायनि गुबै जाहोन नानो जाबाय बे सुबुङा दिनैनिफ्राय जोंजों जेबो सोमोन्दो गैला। बे सोमोन्दैखौ जोंङो बोखारनाय जाबाय जोंनि न'खरनि। फ्राय बेबायदिनि थाखायनो माने बे नारजिखौ जानाय जायो आरो। सारादु समाव हाय बेबायदि फोथायनाय दङ नालाय आरो बेफोरबायदि नि बेफोर मोनसे मोनफा मोनफा नेमखान्थिबो होनना बुंजायो आरो।
औ औ।
गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय दा बेनि अनगायैबो जोंहा दङ। बेबायादि मागोनि समाव हाय मागोनि से दानखालि जेनेबा फुङावनो सिखारनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जानांगौ होननानै बुङो आरो। जेब्लानाखि बेफोरबायदि खालामा अब्ला नों जुदि दावखाया फैनानै गा गा गाबफैयो बा दाउखा नुजायोब्ला बे सुबुङा बादुला जायो बा बादुला बादुलि जायो होननानै माने फो थायो आरो नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो फोथायनायफोरा जोंनि ओनसोलाव दासिमबो सोलिगासिनो। नो दङ माने दासिमबो मानियो बेनि अनगायैबो जोंहा। न'खरावहाय मानै दाउआ हाय सौलायबाय थायोब्ला न'खराव आलासि फैनो हागौ बा आलासि फैथो फैथावना। फैनायाव फैगोनदां होननानै बुङो आरो।
औ-औ नंगौ।
लोगोसे ओ हरफोरावहाय गोखै ओंख्रि जानो मोना गोखै ओंख्रि नाथाय मानो जानो मोना बेखौ एसेबां मि थिया खिन्थु बेबायदि बुङो आरो गोखै ओंख्रि जानो मोना हरावहाय। दाजै बेबायदि होननानै फोथायो आरो।
औ।
ओमफ्राय दा बेनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदिनो फोथायनाय दङ जाय फोथायनायखौ लानानै जोंङो सु सुबुं माहारिया मोनसे दाबो फोथायनायखौ लाबाय थायो। दा बेनि सायावनो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनानै होदो।
अ-औ। अ। सुबुं फोथायनाय होनोब्लाथ जों बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने अ फोथायबोयो आरो ना माने ओ जोंनि बर समाजाव माने सुबुं फोथायनाया माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो ना बेखौ-बेखौ माने ओ जोंनि समाजाव माने जेनेबा मानसिफोरखौ एसे सांग्रां जाथों बा एसे औ खैफोदफोरनिफ्राय बारगनो हाथों होननानै बुंनाय जायो आरो ना ओ माने ओ खै फोद जायिनि सिगां
नंगौ हेलौ नोंथां नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ